औ नोंथां औ खोनादोंना मोजाङै?
औ खोनादों।
होमबा जोङो बिदिबा मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायलायनोसै ना?
औ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
आयदा बादि हमबा जोङो जोङो उन्दै समनिफ्राय दासिमावहाय गेलेबोनो मोननाय माखासे खेलाफोरो बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां।
जागोन नोंथां।
औ औ। आ बिदिबा आङो जोंनि ओनसोलावहाय ओम उन्दैनिफ्राय दासिमावहाय गेलेनो मोनबोनाय ओ माखासे खेला बेनि सायाव नोंथांनो फोरमायग्रोसोनोना
औ दे नोंथां जागोन फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ दा गेलेनाय होननानै बुङोबाथ' जोंनो गेलेनायखौथ' नांखाथारगौ। मानो होननानै बुङोबा गेलेनाया गावनि जिउखौ दानायजों लोगोसे जोंनि देहा बेखौबोथ' राफोद राफोद खालामनानै लाखिनायाव बा गोहो खालामनानै लाखिनायाव ओ जोंखौ मदद खालामो नालाय औ औ आरो गेलेनायनि गेजेरजोंथ' गोबाङानो दिनै जोंनि बर'निफ्रायनो गुबुनखौ दोनथ'नानै जोंनि बर' हारिनिफ्रायनोओ गेलेनायनि गेजेरजों गावनि आथिङावहाय गसंनानै थानाय थांनानै थानाय बेखौ जोङो गोबां बिदिन्थि मोननो हाबाय औ दा जेरै जोलुर बा फुटबलनि फुटबलनि बिथिङाव हारसारि बा बोरला गावनायनि बिथिङाव
औ।
भलिबल खारनाय बादायलायनाय बा बक्सिं बेफोरावहाय जोंनिया बर'फोरनिफ्रायनो गोबां बिदिन्थि दंसै आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय
औ।
दा आङो उन्दै समनि ओमफ्राय गामियावहायो गेलेबोनाय खेलाफोर होनोबा गिबियावनो। जोङो बै गर साबनाया बा गर गेलेनाय ना मा होनो?
नंगौ नंगौ।
बेखौबो गेलेनो मोनदों। मानो होननानै बुङोबा बांसिनै बे गर गेलेनायखौ हिनजावसाफ्रा गेलेयोमोनब्लाबो जोङो बेबादिनो ओ थाखो ब्रै बासो मोननाय समफ्रावहाय फरायसालियाव थांनाय सम समाव जोङो हौवासा लोगोफोरजोंबाबो जों बेखौ गेलेदोंमोन।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाखर खिखर गेलेनाय। हाखर खुरनानै गेलेनाय खेला बेखौ जोङो गामि ओनसोलावहाय जेलानाखि माने सानदुं दुंनाय समफ्रावहाय साया जायगाफ्राव बा बिफांनि सिङाव थानानै लोगो फोरजों बेबायदिनो गेलेनाय बादिनांनाय बेखौ गेलेनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा थाहैबाय ओ बै सिन बोनानै ओ माखास हा मोननै हान्जा जानानै गेलेनाय जायखौ माने ओ खायफा खायफाया माने फेरेंगा लानजाइ बेबायदि होनदों जिहेथु ओरैबो ओरैबो जिं जिङावहाय माने दाउ फेरेंगानि लान्जाय बादि बेबायदि जाहैनायखाय बेबायदि होनदों जानांगौ
औ
दा बेखौबो गेलेबोनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ सिन हा सिन मोनसे हाखर बेबायदि जावनानै मोननै थिम थागोन मोनसेया बेंग्रा आरो मोनसेया ओ खारनानै बेखौ बारलांग्रा खथा खथा सिङावहाय ओ जोंनिथिंजाय बेखौ रेडि होननानै बुंदों जिहेथु खेलानि नामखौ आङो मोजाङै मिथिया जो जोंनियावहाय मा होनो माने जोङो रेडि होननानै गेलेबोदों आरो बेखौहाय ओ जोङो खथा फारनै खथा थायो नालाय ओरैजों ओरैजों बारलांबाय थागोन ओमफ्राय बेयाव फाय खायसे नेग्राबो थांगोन आरो अपजिसन टिमा बेबायदि बेखौबो गेलेनाय जादों आरो बेबायदिनो गोदोनि समावथ जोंना न'नि उखुंफोराहाय बांसिनै खाप्रानि बेबायदि उखुम दंमोन बेफोरनि बायनाय जिहेतु खाफ्रा गोबाय बेफोरबायदि थायोमोन बेफोरखौ जोङो देनानै लानानै जिहेथु मोजां बाहागो बेखौ देनानै लानानै
औ
जोङो बेखौ जाबनानै फैख्लायनाय मोननै टिम खालामनानै बेखौबो ओ मोननै हान्जा खालामनानै खुबैख्लायनानै बेखौ जाबफिननाय गेलेनाय बेबायदिबो गेलेदों
औ
आरो बेबाय बिदिनो माखासे जोंनियाथ बर'नि न'खराव दै लोंनो थाखाय दैहु थायोमोन दा दैहुफ्राबो मालाबा गोजाम जालाङोबा बायलाङो बेफोरखौ जोङो फैसा बादि गल गल फिसा फिसा देनानै ओमफ्राय बेबायदिनो ओ जोङो माखासे ओ जिहेथु खेला गेलेबोदोंमोन आरोना जुदि गेलेनाय समावहाय नों हायाब्लाथाय ओ नों नोंनि जिहेथु बै दैहुनि देनाय फैसा बादि फिसा फिसा देनाय बेफोरखौहाय होनांनाय बेफोरबायदि खेला बेखौबो गेलेनो मोनदों आरोबाव जोंहाथ नैबे फुटबलाथ बा जोलुरा जोंनिथ एकदम आंगो खेला खाथार दा बे हिसाबै उन्दैनि समावहाय जोङो बा आङो ओ बेबायदि बाजारनि फ्राय बायनाय बा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बेबायदि फुटबल बेखौहाय डाइरेक्ट जोनो मोनाखै दा बे हिसाबै जोङो उन्दै समावहाय बिदिनो थाखोसे थाखोनै थाखोथाम बेफोरबायदि फरायनाय समावहाय जिहेतु जोंना बारि बागान खालामनायाथ दंखायो बेवहाय गोबां जुमब्राफोरखौहाय मोनो मालाबा ओरैनोसो जुमब्रा फिथाइाथ सिरि गारलाबायो जोंनि गामि ओनसोलावहाय जों जाबाबो जाथ्र नो हाया बेफोरखौ जोङो जुमब्रा फिथाइखौ हाननानै फोथारावहाय लोगोफोरजों गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां गेलेबोनाय जादों आरो जिहेथु जों जुमला फिथाइखौ थाइब्रै थाइबा बेबायदि लानानै थांखायोमोन आरो ओमफ्राय जोयै जोयै जुदि बे जुमब्राया गेब्रुलाङोबाथाय आरोबाव गोदान जुमब्रा बेखौ गेलेनाय बेफोरबायदि गेलेनो गोबां मोनबोदों आरोना आरो बेनि अन गायैबो होसोलायनाय गेलेनाय बेफोरखौ ओ गेलेनो मोनबोदों गोबांनो
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथाङा उन्दै समनिफ्राय जितु गेलेबोनाय गोबां खेलाफोर थानो हागौ जाय खौ आं माने मखवाखै आरोबाव बेबायदिनो नोंथांखौबो आं फोरमायनो बा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैयो आरो
औ नंगौ जोङो माने उन्दै समाव ओ गोबां बायदिसिना जों खेला गेलेनानै बारा रंजायोमोन जोङो जेब्ला फुं समाव जोङो मालाबा समाव जोङो फुङाव फरायसालि थांनायनि सिगां जोङो दसे गेलेयो ओमफायसो आरो ओमफ्राय जों फरायसालिनिफ्राय जोङो गनानै फैयो अब्लानिया जोङो बयबो गामिनि लोगोफोर बा आलदा गामिनि लोगोफोर जयै फैनानै बिदिनो ज' ज' माने बायदिसिना गेलेयो आरो बैफोर गेलेनायनि गेजेरावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बे नोंथाङा दहय बुंनाय बायदिनो गर गेलेनाय लोगोसे जोङो बेयो बाब मा होनो बेखौ बाथा खमाय मोनबथाय गेलेनाय औ
आव गेलेनो मोनबोआसै
औ जोंनाव माने गोबां गेलेयोमोन आरो बेफोरबायदि गेलेबोदों जोङो ओमफ्राय आरो बियो जा मोनसे दंमोन बेखौ मा होनोमोन बेखौ अन्थाइ बा जों मालाबा सम अन्थाइखौ लायो मालाबा समाव जों थखथा गुसुं गुसुं खालामनानै बेखौ जाबनाय जाबनाय औ बिनि मुंखौ मा होनो मोनथाय आं बावबाय बेखौबो गेलेबोदों आरो जोङो माने मालाबा समाव जोङो बे अन्थाइखौ लायो अन्थाइ दाब्ला दाब्ला मोजां समान नायनानै ज' खालामनानै लायो आरो बेखौ ओमफ्राय जाबनांगौ जायनो जायनो बल ओमफ्राय बल थरसे थायो बे बलजों खुबैयोब्ला बियो बलजों नां जाबाथाय बे थैबाय आरो जेनेबा मोनला जाफिननो बेबायदि बेफोरबायदि खेलाखौ माने गेलेबोदों जोबोद माने इन्टारेस टिं जायोमोन आरो बेफोरबायदि गेलेनाय बेबायदिनो आरो जोङो बै समाव फुख्रि फख्रिफोराव बा दैमाफोराव दुगैनाय मोनसे हुदा दंमोन जों एसे उन्दै उन्दै समाव बिरादनो बे दैयावबो जों गेलेयोमोन आरो जोङो जेरै होसोलायनाय थाखोमालायनाय थब्ल'नानै थाखोमालायनाय जायनो मोनहायो जायनो फार्स्ट दां जायो बेनो थैनाय बा बियो फिन नेक्स्ट माने उननि खोनसेयाव बियो नायगिरनांगौ जानाय बा होसो नांगौ जानाय बेफोरबायदिखौ गेलेदों जोङो
औ
ओमफाय आरो मोनसे बियो थाखोमालायनाय जोङो बेखौबो जों गेलेबोदों माने औ बेथ' आरो जोङो माने माबायदि गेलेयोमोन होनोब्ला बेखौ बिराद समाव जों माने बिराद गोजान गोजानालासे थाखोमानानै गेलेयोमोन आरो जोङो बिदिनो थाखोमा थाखोमा बेसेबा गोजाना लासै मालाबा समाव मोनहैलायोमोन जेरै जोङो बै सासे फास जाय नायगिरनांगौ बियो जुदि नायगिरनानै बिजों जायनो सिगां नुजाग्रोयो बा नु नायगिरनानै मोनजाग्रोयो बियो
फिन खनसे गेलेफिननायाव बियो नायगिरनांगौ जानाय बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेबोदों आरो ओमफ्राय आरो बे नारें जुम्ब्राखौथ' जोङो जोंबो गेलेदों मानोना सिगां समाव जोङो बल बायनानै बा जोङो बायामोन जोङो बलखौनो बारा मिथियामोनबा बायनानै मोनामोन होनना बुंनांगोन आरो जों ओमफ्राय फैसाबो नांगौ जाबाय नालाय बलनि थाखाय जोंनो नाथाय जों बिदि बायनो हायामोन बे नारें जुमब्राखौनो जोङो सोरनिबा बारिनिफ्राय बा सोरनिबा न'निफ्राय जोङो लायनानै थाइथाम थाइब्रै बिदि लाबोखानानै गेलेयोमोन आरो गिबियावनो जोङो एसे गुरै खालामग्रोनानै लायो जो मानोना गोरा गोरा जायो बेबायदिनो गोरा जानायनि एसे गुरै गोरै खालामगोरना लानानै उनावहाय बेबायदिनो गेलेयोमोन आरो जोयै जोयै बा गल गल खुन्था थुनानै जोङो गेलेयोमोन आरो मोननै हानजा जानानै रानलायनानै ओमफ्राय बिदिनो थरसेया गेब्रुबा जों आरो गोदान थरसे लानानै गेलेनाय आ थायसेया गिब्रुबा आरो थाइसेया ला गोदान लानानै गेलेनाय बेबायदिनो गेलेबोदों आरो जोङो माखासे बेफोरबायदि खेलाफोरखौ
उम उम
बांसिन माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो बिनि बेबायदिखौल' गेलेबोदों आरो जोंबो आरो आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनो नाथाय बैफोर खेलाफोरखौ जों गेलेनायखौनो नुनो मोनलासै आरो मानोना गोदोनि गोदोनि सम समाव जोङो मबाइल बा बेफोरबायदि टिभि मबाइलनि बारा गैयामोन बा जोङो नुनो मोनामोन बिनि थाखायनो जोङो ओरैनो थानाय समाव ज'यै ओंखारलांनानै जोङो बायदिसिना बिदि खेलाफोरखौ गेलेयोमोन नाथाय आथिखालावथ' जों नुनो मोनसै एसे उन्दै गथ'फोराबो बा बेफोरबायदि बाहेरायाव ओंखारनानै गेलेला मबाइल टिभिनि गेजेरजोंनो माने समखौ बार होयो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोसै आरो नोंथां औ होमबा औ नोंथां जोंना दोनथ'नायनि समाबो जाबाय बा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे
औ दे